हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों। दे दिनै बर'फोरनि थांन थानायनि राहानि सायाव इसे रायलायदिनि
औ
जों मिथिगौ बर'फ्रा गाहायै आबाद माव आबाद मावनानै जाग्रा हारि। एबा माइ आबाद
औ औ
बेजों लोगोसेनो बर'फ्रा दाउ अमा, बोरमा, हांसो, मोसौ बायदिसिनाफोरखौ फिसिनानै जों गाव गबागाव न'खरखौ सोरजिनानै लानो हायो।
माइ आबादनि गेजेरजों माइखौ गायनानै फाननानै बेखौ फानो आरो बेजों लोगोसे दाउ दाउफोरखौबो दाउबो फिसिनानै न'आव माने न'आवबो जानो न'आवबो जानो हायो आरो बेखौ बिदै दै होनानै दैसेयाव दस दस थाखा खरि हिसाबै फाननो हायो आरो दाउ खौ आरो दाउला दाउ एबा दाउजे बेफोरखौ बाजाराव मासे मासे गथा हिसाबै फाननो हायो। आरो हांसोफोरखौबो बिदिनो बिदै आरो बिदै हांसो गथा फाननो हायो अमाफोरखौ अमा बिमा फिसिनानै अमाखौ मासे मासे फाननानै जों रां खामायनो हायो।
औ
नंगौ बाजाराव अमा फिसानि दामा सारि हाजार गाहामसिम थाङो पास हाजार गाहामसिम थाङो। आरो अमा आरो अमा बेदर आरो अमा बेदरखौबो फानो जेरै दाउ बाजाराव अमा बेदरनो दामा सेरसेयाव सारायस' सारिस' बेफोरबादि आरो मोसौ आरो मोसौखौ
मोसौनो आदार होनानै मोसौखौ गाइखेर सहेरोनानै जों गाइखेरखौ फाननो हायो।
औ
आथिखालाव गाइखेरनि माने गाइखेर नागिरनाया बिराद जानानानै फैबाय बेफोरनि गेजेराव बेफोरावबो गाइखेरनि दामा बारासिन जाबाय। दा दा गायखेर दामा सेरसेयाव साथि थाखा आसि थाखा गाहाम लायो।
ओम
बेबादिनो बर'फ्रा जिब जुनार आरो माइ आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाबोदों। नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा थांना थनानै राहानि सायाव?
औ बर'फोरनि थांना थानाय राहा होनोबोब्लाथ' ओ जिब जुनार फिसिनाया बर'फ्रा आबाद मावनायजों लोगोसे गोदो गोदायनिफ्रायनो जिब जुनार फिसिनानैबो गावसिनि राहाखौ दिहुननानै लाबोनायखौ नुनो मोनो बेनिनो गेजेराव नोंथाङा माखासे मानि ओ जिब जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै बुंलांबाय ओ हांसो फिसिनाय दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय ओ बेफोरखौहाय बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोदों आरो दासिमबो बे फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ अमा फिसिनाय आरो अमा बेदरखौहाय जोंहा फिसिनायजों लोगोसे फाननाय आरो बेफोरनि बेदरखौहाय जोंहा ओ फाननायजों लोगोसे बेफोरखौ जों ओ हमनानै ला हटेलफोरावहाय दा बेफोरनि डिमान्डा जोबोर गोबां बेफोरावहाय जोंहा ओ अमा अमा फिसिनायनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा जानो हायो आरो बिदिनो जों मोनो फुख्रियाव ना फिसिनाय ओ गोदोनि समावहाय बर'फ्रा ना फिसिनानै ओ थांना थानायनि राहा लामाखौ दिहुनना लानाया ओ गोबां खम मोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव गुबुन हारिनिफ्राय बा गुबुन हारिफोरखौ नुबोयै नुबोयै बिसोरजों खाथियै संसार जाबोनानै ओ सोदोम फ्रि गोबां मोनबोनायनि जाउनावहाय ना फिसिनानैबो गावसोरनि थांनानै थानायनि राहाखौहाय दिहुनना लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो थांना थानायनि राहा लामा होननानै बुङोब्ला जिब जुनार फिसिनायाल' जोंहा ओ गैया बर'फोरनियाव हुदाया गैया बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां आथिखालाव थांना थानाय राहा लामाखौ गोबाङै दिहुना लानायखौ नुनो मोनो ओ सोलोंथाइ मोनबोनायनि गेजेरजों बिसोरो थांना थानायनि राहा लामाखौ गोबां गोजौसिन थाखोआवहाय ओ खालामना लानायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला बिसोरो सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे ओक्षफरायनायावहाय दावगानायजों लोगोसे बिसोरो दायो साख्रि बाख्रिबो मावनानै गावसिरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ गोरलै खालामना लानायखौ नुनो मोननाय जासै साख्रि मावनाय हमनानै लाब फोरोंगिरि साख्रि मावनाय हरनानै ला बोर ओ ओ आर्मि साख्रि मावनाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां डक्टर इन्जिनियार उकिल बायदिफोरबो साख्रि मावनानैहाय बर'फ्रा गावसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ दिहुनना लानायखौ नुनो मोनसै बेयो जाहैबाय जोंहा ओ गोदोनि समावबो जानांगौ साख्रि माव-मावनाय नै थास गावसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ दिहुननाया दङब्लाबो जोबोर खम दा आथिखालनिफ्राय रुजुनायाव नाथाय आथिखालाव बर'फोरा ओ बैफोर जिब जुनार फिसिनानै ओ गावसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ दिहुनबोनायनि अनगायैबो ओ आथिखालाव बर'फोरा बांसिनानो माने साख्रि बाख्रि मावनानैहाय गावसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ गोरलै खालामना लाबोनायखौ ओ गोबाङैनो नुनो मोननाय जासै आरो बेनि गेजेरजोंनो बर'फोराहाय मोनसे गोजौ थाखो खौ गावसिरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ ओ खालामना लाबाय होननानैबो बुंनो हासै नोंथाङा आरो बर'फोरनि ओ थांना थानायनि ओ राहा लामा दिहुननाय नि सायावहाय आरो माबाफोर खोथा मिथिबावोबा आंनो एसे फोरमावनो हाबावगोन नामा नोंथां
नंगौ बै समाव बर'फ्रा गोबां खम गोबां खम फिसियोमोन गोबां खम बिसायफोरो रांखान्थिखौ खामायोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव मासेनि जायगायाव पन्सासथा एक्स'था दाउ दाउ अमा बोरमा हांसो बेफोरखौ फिसिनानै खेबसेनो लाख लाख रां आरजि रां आरजिनो हाबाय
औ
जेरै जेरै दाावमासेयाव थास' मोनोबा एकस'था एकस'था फिसाखौनो हाजार बेबायदिनो गोबां बिदिनो गोबां रां आरजिनानै लाख लाख रां खामायनानै
गावनि न'खर संसार जानायाव बेफोर आंहा थोजासे मदद होदों बेफोर रांजोंनो गिदिर गिदिर न' बां लुदों गारि बायदों सम्पति आरजिनानै लानो हादों गाननाय जोमनाय आरो जानाय लोंनायफोरखौ बेफोरनि बेफोरो जुनार फिसिनानैनो रां खामायनानै लादों
औ
उम आरो बेफोरनि आदार बुथुमनायावबो बेफोरनि रांजोंनो आदाराव बुथुमनानै जिब जुनारफोरनो जाहोयो
औ
ओ
आरोबाव बर'फोरा बेफोरजोंनो लोगोसे फालांगिनि बिथिङावबो गोबां जाफुंसारनायखौ नुनो मोनो फालांगिनि गेजेरजोंबो बर'फोराहाय आथिखालाव गोबां गावसिरनि थांना थानायनि राहा लामाखौबो दिहुनना लाबाय नंगौना नोंथां बेफोरबायदिनो जोंहा गोबाङैनो मा होनो गयनि बागान खालामो बेफोरबायदिनो थालिरनि बागान खालामो खुसेर बागान खालामो माबा बा स बारि बागान खालामो बेफोरबायदिनो बे फाननायनि गेजेरजों नारेंखमला बागानबो नुनो मोनो आलु सिब्र'नि बा- बागानबो नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरजोंबो बर'फोराहाय मा खालामबाय गावसो बेफोरखौ फाननानैबो बर'फोरा मा गावसिरनि थांना थानायनि राहा लामाखौहाय मा बर'फोरा दिरुना लानायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जासै बेजों बेनि गेजेरजोंनो आरो बर'फोरा मा खालामबावो गावसिनि गाननाय जोमनाय दख'ना आरि फाननाय गामसा फाननाय आरो हमनानै ला गुबुनारिफोर गाननाय गस्लाफोरखौबो मा बर'फोरा फालांगि खालाम नुनो मोनसै मैगं थाइगं फाननाय बेफोरबो मा बर'फोरनि थांना थानायनि राहा लामा होननानै बुङोब्ला जोंहा मा आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ
ओ फालांगि खालामनायनि बर'फोरा माबायदि गावसोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ दिहुनना लादों नोंथाङा एसे आंनो फोरमायलांनो हागोन नामा।
बे फालांगि खालामनानैथ' बेफोर आबाद मावनानैनो गाहाय होनजायो। आबाद मावनानै रां आरजिनाय फालांगिनि गाहाय राहा। मोनसे बुस्थु एक्स'नि बायनानै गुबुन दाबसे जायगायाव दुइस'नि फानहैनाय
औ।
बेफोरबादिनो बेफोरबादिखौनो फालांगि होनना बुंजायो।
औ। ओ आरो
नोंथांङा नोंथाङा फालांगि जानो नोंथाङा फालांगि मानसि एबा बिजनेसमेन जानो गोसो जा जायो नामा?
ओ आंनि ओ बायदिबाथ' फालांगि खालामनायनि ओ राहा लामाया आथिखालाव ओ मोनसे सुबिदा गोनां होननानै बुंजायो। ओ मानो होनोब्ला फालांगिनि गेजेरजों जोङो मा खम समनि गेजेरावनो गोबां रां आरजिनो हानायनि राहा लामाया थायो बेनिखायनो ओ आंबो माने ओ फालांगि जान ओ फालांगियारि जानो माने ओ गोसोआनो दङ होननानै बुं बुंनो सानो मानो होनोब्ला ओ फालांगिया आथिखालावहाय माने रां खामायनायनि मा सबसे माने गोख्रैसिन ओ मा राहा लामा बेनिखायनो आरो ओ बेबायदिनो जोंहा मा फालांगि होननानै बुङोब्ला हो बर'फोरा मा आथिखालाव मा ओ जुगा सोलायबोनायजों लोगोसे एबा गुबुनफोरखौ नुनानै बांसिनानो मा जाबाय फालांगिनि राहा लामाखौ ओ होसोनायखौ नुनो मोनो। आरो फालांगिनि बिथिङाव बांसिनानो मा आइजोफोरखौ मैगं - थाइगं फाननायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो। बिदिब्ला जोंहा रायज्लायनायनि समाबो ओ जाबाय नामा नोंथां? दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां? औ गोजोननाय थाबाय।